नोंथांजों आं दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन ।
अ बिदिब्ला नोंथां आङो नोंथांनावहाय रेजेंगा जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ औ ।
दे बिदिब्ला नोंथाङा रेजेंगा जानायनि सोमोन्दै एसेबाबो बुंलांलाय ।
औ औ माने रेजिं दाजानाया बर स सुबुं समाजाव माने रेजें गाजानायनि बाथ्रा रायखाङोब्ला
औ औ
गिबियावनो जोङो थोंजोङै गोसोआव फैयो मागो एबा दमासिनि बाथ्रा
औ नंगौ नंगौ।
मिथिंगानि बिखायाव माने सुफैनाय सोलायनाय बोथोर बायदि बेयै
औ ओ ।
माने जानाय लोंनाय राहाजों आबुं जानाय
औ ।
बर' माहारिनि जोंनि माने ओ रुनाय राहाजों आबुं जानाय
औ औ
बर' माहारियारि फोरबो माने मागो दोरोङारिया बर' गामियारि समाजनि
उम उम।
जिउ जिउआव माने गोहोम खोख्लैनायाव फजाथाव
औ औ।
औ मिथिंगानि माने समायना महर जाग्रा फसलजों बुंफबनाय
उम।
औ आरो मावथिना आबादारि मावनाय।
उम उम।
मिथिबायना?
उम उम।
औ बै रे-रेजेंगा जानाया जोंनि माग गो दमासिनि बाथ्राखौ गोसोआव फैयो होननानै बुंदोंमोन ना आङो?
औ नंगौ लोगो नंगौ।
मागो दान नाव माने जानाय लोंनायनि दान नालाय बे समाव जोङो मा खालामो बर'फ्रा
औ औ।
जायो लोङो माइ गोरनै अंखाम बखा बाख्रि लारु मुला गाजर खबि फान्थाव
औ औ।
थाव दैसा बि न'आव ना गंग्रायाव दाउ हांसो अमा बेनि माने जे बो आंखाल गैया जायो।
नोंगौ नों गौ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
माने बर' सुबुंफोरा मा खालामो ओ फुङावहाय
औ औ।
रेजेंगा जानाय बेबायदिनो माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि जानाय दंखायो।
नंगौ नोंथौ नंगौ।
फोराव जोंनि आदारफोराबो माने जोबोद गोहोगोरा मिथिबायना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोङो माने गोदो गोदायनि समावबो जोङो माने थालिर फिथाइ ओंखाम गोजां आरि फोरजों जायोमोन।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बर' सुबुंनि रेजेंगा जानाया माने जोंनि ओंखाम बेद'र बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे माने ओ फिथा, सिथाव, लारु मिथिबायना सिरा, मुरि, सौराय आरि या माने बै जोंनि रेजेंगा जानायाव बचहुद मख'जाथाव। मिथिबायना औ बिनिफ्राय जोङो आरो मा खालामोमोन उम नारेंखलनि फिथाबो जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
सिबिं फिथा दङ। आरो जोङो बे माने दैनि जे बे रे फिथा दैनि फाप जों दिखांनाय बै फिथा बेखौ माने जोंनि बर' समाजाव बांद्राय जानायखौ मोनो। औ जेब्ला जोङो हाल एवनाय बोथोराव माने बेयावहाय जोङो ओ बेबायदिहाय दैयाव बानायनाय दैनि फापजों बानायनाय एबायदि फिथा लाङो बिनिफ्राय जोङो आरो जा सौराय
औ औ
ओंखाम लाङो
उम उम
बेबायदिनो जोङो माने फुंनि बै रेजेंगा जानाया जोंनि गेजेराव जानाय बेखौ मोननो हायो
नंगौ नोंथां नगौ
औ जेरै बै सौराय दङ ना बेखौ जुखा बायदि जेरै जोङो माइब्रा माइरं सोमनानै माने गिबियावनो नांगौ माखासे स समाव बे खौ सोमनानै दोन्नाय जायो जेब्ला माने गुरै जायोब्ला अब्ला माइरंखौ बेनिफ्राय बो खांनानै खिरखायाव सुनानै लाग्रोनो नांगौ
नंगौ नोंथां नंगौ
बिनि सायावसो एसे एरथ'गै एरनानै माइरंखौ होनानै एवनो नांगौ मिथिबायना औ बिनिफ्राय बै संनाय समाव जोङो संख्रि एसे होयोब्ला मोजां आरो
नंगौ नोंथां औ औ औ
खोथाखौबो बेबायदिनो माने अन गुन्दैखौ ओ माइरंखौ गिबियावनो सोमग्रोनानै अन गुन्दैखौ बे बेबायदिनो देनानै जों फिथाफोरखौ बायदि रोखोमनि फिथाखौ बानायनाय जायो
नंगौ नोंथां नंगौ ओं ओं नंगौ नोंथां
थाङा बिनि सोमोन्दै आरो माबाफोर मिथि बेबा बुंनानै होदो
नोंथाङा रेजेंगा जानायनि सोमोन्दै जा बुंलांदों बेनो नोंथाङा जा बुंदों बेनो गासिबो ए रेजेगा जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ फुं समाव फुं समाव माने जोङो जा बुस थुखौ जायो माने गोदो गोदायनि फ्राय फ्रायनो जोंनि बर' समाजावहाय जेंगा जानाया दङ आथिखालावबो दंसै ना दा थिखालाव सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदो गोदाय रायेजेंगा जानाय होननानै बुङो ब्ला जोङो फुं समावहाय बिब्दिनो ओ न'आवनो बानायनानै सावनानै जायो जेरै नोंथाङा बायदि जोंना गाहाय जानाय होननानै बुङोब्ला रेजेंगायावनो जोङो ओंखामखौनो जायो बिनि अनगा जोङो फिथाइ सामथाइ जायो बिनि अनगा गा जोङो साहा लोङो गायखेर साहा बा ओरैनो लाल साहा आरो बिनि अनगायै ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो फिथा, सिथाव, लारु सिरा मुरिस सौराय आरि बायदिखौ जों न'आवनो सावनानै जायो बेनि अनगायैबो ओ जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि दैनि फिथाखौ जोङो संनानै जायो
औ
दिनो जोङो बे रेजेंगा जानायाव बेसोरखौ बाहायनाय जायो।
औ औ।
रेजें गा जानाया जेरै जोङो ओ अखाफोर खावसे लारु होननाय फिथाबो जायो।
औ औ।
बिलाइआव सावनाय सि थावबो जायो।
औ।
औ थावनि सिथाव जायो।
औ औ।
एन्थाब एन थाव जायो सब सबाय गोरान जायो।
औ।
औ नारेंखल लारु नारेंखल लाद दु
औ।
थालिरनि सिथाव जोगोनारनि ला रु
औ औ
ओमफ्रायो बिदि बिदिनो दैनि लारु खफ' होनाय नार लेंखर लारु
औ औ
बिदिनोस सिबिंनि लादु बेफोरखौ जोङो रेजेंगा जानायाव बाहायनाय जायो आरोना नोंं थां उम उम आरो हासुं फिथाबो जायो। जोङो आरो हासुं सौरायबो जायो आरो आखाइ लादुरा होननाय मोनसे फिथा खौबो जायो जोङो । औ नोंथां ओमफाय जोंनियाव गोबां जानाय लोंनाय दङ माइब्रानि गुरै माइरं बेफोर बेफोरबायदिखो जोङो जायो आर ना
औ औ ।
आरो बेफोर फिथाखौ सावना जानोब बो एसेबां गोरामाब नङा नालेंखर नारेंखल लादुरा खालामनो थाखाय जोङो ओ जेद नारेंखल थाइसे गोराखौ लानानै दानख'नानै ओ बै हुफ्लेग्राजों हुख खनानै गुन्दै खालाम नानै लानाय जायो आरो बेखौ सेननि सेनि होनानै एवनो नांगौ जायो
औ औ ।
माने सिगाङावनो जोङो नारेंखलबो सुख'नानै लानानै नारेंख रखौ एसे गोजा जाजासिम एव ग्रुना जायो बिनि उनाव सिनि होनानै जोङो बेखौ लादु बानायनाय ज जायो नोंथां ।
औ ।
से एवनाय उनाव एवनाय नारेंखल आरो सेनिया ग'लिनानै आथा बादि रोजा जा जागोन अब्ला खांनानै गुदुं समावनो एफा एफा हायखांना फिसा फिसा लादुरा मोननाय जायो आरो।
औ औ
बेबादिनो गोबां लादुरा दानो हायो ओम बिदिनो बे लादुरा माने नारेंखल लादुरा फिथाखौ बानायनाय जायो आरो थालेरनि सि थाव होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जखा बादि थालेर गोमोन माखासे बिगुर जिरनानै ओ गारना बिगुरखौ गारनानै मोनसे आयजेङाव लानानै सिफ्लेनानै लानां गौ जायो बिनि उनाव माइब्रा माइरंनो उन गुन्दै गुरमे मेथाय एसे संख्रि एसे गलायना थालिरनि सिफ्लेना लानायाव गासैबो गलायनानै आरामनो लानाय जायो औ एसे दैबो हो देरना गलायनायखौ जोङो एसे आमथा नो खालामना लानो नांगौ। ओ सारायाव थाव गुदुं खालामना
औ औ
ओम ओम ओमफायो बिदिनो बेखौ होनानै फेन्नानै होना बादाम ओ बादाम गाब जाजासे माने बादाम गाब जाजासे खावनानै खांनो नांगौ।
औ औ
बिदि खालामोब्ला बियो मिलौदो खाजा जायोनो आरो माने जानायाव गोथावसिन जायोनो नोंथां।
औ औ औ नोंथां।
जोंनि गोदो गोदाय बर' समाज सुबुंफोरनि बियो जानाय आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जानायखौ बांसिनखौनो नुनो मोनला। आथिखालाव आथिखालाव बिदिनो नु थासै होनब्ला आपेल आंगुर
औ औ औ
खौ बांसिन नुनो मोनसैना नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ। बिदिनो जायो आरो रेजेंगा जानाया।
औ औ नंगौ नोंथां।
दिनै रायलायनायखौ सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसैना नोंथां?
औ औ जागोन नोंथ
औ दे नोंथां दे। गोजोन्नाय थाबाय नों
औ औ नोंथांनिसिमबो।